हेल' अ नोंथाङा खोनाबाय दा
औ खोनादों दे
द' दा नोंथाङा आंजों एसे ओ खो था बाथ्रा रायज्लायनो फ्रि दा
औ हागोन दे रायज्लायनो हागोन
थ' जोङो टपिकआ जाबाय इम्परटेन्स अफ कालसार बेनि बारायाव जों एसे रायलाय गोन काल सरनि मा बो दङ बेनि रायज्लायनो नागिरदों जोङो दिनै थ' कालचारा जेसेखि जों मिथिगौ जों बयनिबो आलदा आलदा गावनि गावनि काल चार दङ कलचार कलचारा मानि थाखाय जोंनि ओ जोंखौ जोंनि आइडेन्टित जोंनि पेहेसान बेखायनो जोङो खालसारखौ नांगौ आरो स' गुबुन गुबुन हारिनि गुबु बुन कालचार दङ जोंनि भारत देशआवथ' मेर्ला कालचार दङ।
औ
जेसेखि अबेबा अबेबा कालसाराथ' दाबो दासिमबो रिकगनाइज गैया इण्डियान गभर्मेन्टनि खाथि ना
औ औ औ
थ' एसेहि मेर्ला कालसार दङ जोङो बेखौ थाब थाब सिनाय थि होबा जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो गावनि जों गावनि मानसिनि हेफाजाब खालामनो हागोन
उम
नों आं नोंथांखौ सोंनि नोंथाङा अबे कालसारनिफ्राय
आङो बर' कालसारनि आरो
ओ बर' कालसारनि ओमफ्राय नोंथाङा गावनि कालसारनि बेलायाव एसे जोंनो खोन्थानो हागोन।
औ हागोन ओ जोंनि बर' बर' होननानै बुङोब्ला माने मा होनो जोंनि कालचार दं गावबा गाव जेरै जोंनि लेंगुवेज आबो बर'आनो ओमफ्राय आरो कालचार बुङोब्ला जेरै जोंनि गाननाय आरो हारिमु बेफोरनि बागै बुंनो सानदों आङो जेरै जोंनि बर'फ्रा हिनजावफोरा बर' आइजोफोरा जोंनिया ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंनि बर' आइजोफोर गानग्रा जिखौ बुङो दख'ना आरो बिसोरो फालि लायो जेखौ आरो जोंहा मोनसे ओ आर'नाइ होननायबो दङ।
औ औ
ओ जोंनि ओ हौवाफोरखौ होनोब्ला ओ बिसोरना ओ गामसा गानो मेनलि जोंनि बर'फोरा ओमफ्राय मेनलि गामसाखौनो गानो आरो बेनो आरो जोंनि बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनियाव बुङोब्ला आरो नोंथां नो जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों।
औ औ
जोंनि बर'फोरनि ओ खारैफोरा जाबाय मेनलि जेरै नार जि, अमा, अनला, दाउ आरो अनला मेवा बेफोरनो आरो जोंनि बर'नि आरो नाफाम बेफोरो जोंनि बर'नि आरो अन-अनला, सबाय साम' बेफोरो जोंनि बर'नि माने दिसफोर आरो जेरै उ मेन जाग्रा मुवाफोर आरो जोंनि बर'फोरनि आरो जोंनि बर'फोराथ' मेनलि धोरोमाथ' जोंनि बाथौखौनो लायो। माने बाथौ माने जोंनि ओ गुरुदेब कालिचरन होननाय सासे बर'नि मुंदांखा दंमोन आरो बे समाज फोसाबगिरि मानसि बेनिफ्रायनो बेनो बे धोरोमखौ लाबोजेनन्नायमोन बेनि थाखायनो बर'फोरा दा बेखौनो फालिबोबाय थायो आरो
औ औ
औ स' ओ नोंथाङाबो एसे औ
नोंथाङा होनदो
औ नोंथाङाबो एसे गावनि माने हारिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आंबो आंबो बर' कालचारनिनो जोंनि बर' कालचाराव मोननै जोंनि बर' कालसाराबो मोननै बाहागाव माबायो ओ रायलायनायनि हिसाबै ओ सानजारि जाबाय आरो बायदि जाबाय आङो आं कचारिस सो आरो कसारि रायलायो आङो। आंनि आंनि हिसाबै रायलायनायखौ नायब्ला सानजारिफोरनि बर'आ एसे गोब्राब मोनो आङो बिसोरनि रायलायनाय खौ आङो कसारि नालाय थ' आङो बिसिनि बर' रायलायनायखौबो माने एसे बुजिदबा आरो। बिसिनि बर'खौबो थ' आंनि थाखाय बिसोरो रायज्लायनाय एखमबा एसे गोब्राब जायो सानजारि जों रायलायनाय बर'खौ बिसिनि बर'आबो एसे एसे आलदा जाहैयो आरो थ' बेसे जायगानि हिसाबैबो मेरला आलदा आलदा बर' दङ कामरुप बर' दङ माबा माबि बि बर' दङ। थ' बिसोरनिबो रायलायनाया एसे आलदा जायो आरो। ओ बे जाबाय रायलायनायनि हिसाबै आरो थानाय हिसाबै बै बर'फ्रा एसे आलदा दङ बाट जोङो बर'यैनो गाननाय माबानायफ्रा जों खेयानो खानै खान ए फ्राबो एखेयानो। आरो थ' नोंथाङा बर' कालचारनि आरो बेलेग मा मा काल्चारखौ सिनायो
आङो जोंनि आसामनि जेरै आहमफोरखौ मिथियो आरो एसामिस जाबाय ओ मुस्लिम बेखौ थियो ओमफ्राय बेंगलि ओमफ्राय आरो ओ मिज'रामफोरनिखौ मिथियो जेरै मिज'फोर थायो आरो शिलंनि दङ शिलं मेग बेफोराव बांसिन थायो जेरै गार' हिल्स गार'फोर थायो खासि थायो आरो अरुणाचलनि खौ बुङोब्ला रक्टे निसि ओमफ्राय मिसमि इफोर बेफोरखौ मिथियो आरो आदि बेफोरबायदि ट्राइबखौ आङो बांसिन मिथिनाय जायो
थ' नोंथाङा गुबुन बेराद मेला ट्राइब्सखौ सिनायो त' बिथाङा बेबायदि बिसिनि ट्राइबखौबो एसे एसे मोनथि जानो हागौ थ' बबेनि ट्राइबनि काल्चारनि खौ नोंथाङा फसायदों आरो माने मा खार'नै फसायदों आरो मानो फसायदों
आङो मेइनलि एसामिसखौनो मोजां मोनो बिसोरनि जे ओ गाननायनि जेरै बिसोरनि सारि गाननाय बेखौ आङो मोजां नाङो आरो बिसोरनि जे औ गाननायखौथ' मोजां मोनो आरो बिसोरनि जि देन्स दङ बिहु देन्स बेफोराव डेन्स खालामो बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो बिसोर जमा जमा मोसायोब्ला बिराद मोजां नुनाय मोनो आरो बेफोरनि थाखायनो आङो एसामिसखौ मोजां मोनो आरो
औ औ
नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा मा मा ट्राइबखौ मिथियो जेन'बा जोंनिया ओ इण्डियानिखौ आरो
इण्डियाथ' जोंना बिराद ट्राइब दङ आं होनो थांगौ बा बिराद बुरजा दङ अबेबा अबेबाखौथ' जोङो रिकगनाइसबो खालामनो हायाखै दाबो त मेनलि आङो आसा सामनिखौ होनसै आसामाव थ' सबसे फेेेहेलेथ' जाबाय बर' दङ एसामिस दङ बर' दङ आहम दङ मरानफोर दङ कार्बि आंलं दङ कार्बिफोर दङ मिसिंफोर दङ बिराद आलदा आलदा ट्राइब आरो बिराद आलदा आलदा कालचार दङ नेपालि दङ बिराद बुरजा बुरजा कालचार दङ बाट होननो थांगौबा आङो सबसे बांसिन आंथ' आंनि कालसारखौनो साबसिन साबसिन मोजां मोनो बाट जोंनि कालचारावबो दस्रा कालचारावबो बबेबा बबेबा कालचाराव गैया आरो जों बिसोरनिखौ बांसिन मोजां नुनाय मोनो बेफोरबायदिबो खोथा थायोना थ' आङो एक्सलि जानाय लोंनाय हिसाबै आङो अरुणाचलिफोरनिखौ बिराद मोजां मोनो आरो बिसिना माने बिसोरनि बय बनायफोरखौ मोजां मोनो आरो आं गाननाय जोमनायखौ होनोबा जोंनि बर'नाबो नायनायाव बिराद मोजां
औ औ
आङो नागाफोरनि गाननाय जोमनायनि कालसारखौ एसे बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ
न्थ' नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमाय
हा
नोन थ' नोंथाङा बेनि सिमा हिसाबै एसे टट्स दङ अपिनियन होनो गोसो जादों
अपिनियनथ' नोंनि साननायाबो थिग आरो नोंनि बुंनायाबो मोजाङानो खि नोंथाङा औ बर' हारिखौ माने बर'फोरखौबोथ' बे गावनि हारि हारिखा नालाय अभियासलि मोजां मोनखागोन ना गावनि हारिखौथ' बे थ' बे आरो जेरै नोंथाङा जानाय लोंनायनि बागै बुंदों स' अरुणाचल प्रदेशनिबो माने जानायफ्रा बे जेरै हेल्थ बेनि थाखाय नोंथाङा मोजां मोन्दोंबो जानो हागौ
औ औ
थ' बेनो आरो होमब्ला लाखिथ'नोसै नामा नोंथां ना नोंथांना माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
हेल' औ औ खोनाबाय नोंथाङा खोनाबाय
ओ मा बुंदोंमोन खोनायाखै।
कुइसना जाबाय जेसेखि नोंथाङाथ गुबुन गुबुन हारिखौ सिनायो आरो दे।
औ
बिनि बिसनि कालसारनि जानाय लोंनायखौबो नोंथाङा मिथिनो हागौ।
औ औ
थ फिर बिसिनि जानाय लोंनायखौ ू अ बि
ओइ जोंनि समा जाबाय लाखिथनि। सै नामा? जोङो नेक्स्टआव रायज्लायनो औ औ औ दे।